खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं नोंथां।
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दंङ नोंथांङालाय दा ओरैनो मा खालामबाय दंङ नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो जिरायना दं नोंथां।
अ नोंथांनि सायाव दा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नांगौ
अ नोंथांङा दा आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन। आबाद मावनाय होनब्लाथ' जोंनाव बायदिसिना जोंनि आबाद मावनाय दं आरो नोंथां जेरै जोंना दैज्लां बोथोरावथ' जों बायदिसिना आबाद मावो आरो मेसें बोथोर रावबो आबाद मावो आरो नोंथां जेरै जोंङो बुंनो थांङोब्ला जोंङो दैज्लां बोथोरनि आबादखौनो नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां।
औ औ।
जेरै जोंङो दैजां बोथोरावथ' जों गुबै आबाद हिसाबै जोंङो सा सानजा जोंनि आसामाव जोङो माइ आबादखौनो गायनाय नुयो आरो नोंथां औ जेरै जों माइ आबादनि अनगायैबोथ' जोंना उफ्रा आबाद बायदिसिना दङ जेरै जों गायो जिंखा, लेस्रा, भिन्दि, नङाब्ला जोङो बायदिसिना जेरै खुमब्रा, थायसुम बायदिसिना गायो आरो नोंथां लावफोरखौ गायो नोंथां केरेलाफोरखौ गायो आरो बेनि उनाव जोंना नोंथां थांनाङो जोंनि बे ओनसोलथिं माइ आबादखौ माबायदि गायो बेखौ एसे फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथां औ दा जोंनोथ' माइ आबाद गायनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो जोंनो खोथियाखौ जोङो फोग्रोनांगोन नोंथां जेरै जों खोथिया फोनोबाथ' जोङो जेब्ला जोङो माइखौ हाखांना लाबो अब्लानो जोङो माइ बेखौ जोङो बाखिनांगौ आरो नोंथां जोङो माइलिखौ माबोरै बासि होनबा जोङो जेराव जोंना मोनसे मोनसे रोखोमनि जोङो माइखौ जोङो बासिनांगौ आरो जाहाथे जोंना फाननाय नङाब्ला जोङो बायदिसिना जानायफोराव जोंना असुबिदा जाया नांज्लाया नांना थाया जेरै जोङो रनजित माइखौ गायनोब्ला जोङो रन्जित माइलिखौनो मोजाङै बासिनांगौ माइब्रा गायनोब्लाा जों माइब्रानि माइथ्लिखौ बासिनांगौ बेबायदिनो जोङो बासिनांगौ आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बासिखांनानै जों बेखौ दालााजों मोजां जावनांगोन आरो जाहाथे बेयाव गग्ला बायदिसिना जोंना थेफा बेगरफोर थाया बेनि थाखायनो जों बे मोजाङै जावग्रोनांगोन नोंथां जावखांनानै जों बेखौ खोथिया थिलियाव जोङो मोजाङै एवनानै जोङो बेखौ सारनानै फोनांगोन आरो नोंथां जेब्ला जोङो बेखौ फैयो अब्ला जों बै हाखौ मोजाङै जोङो एवना लानांगोन बेयाव जों मै होनांगोन आरो मै होखांनानै जोङो बेयाव जोङो मै होखांनायनि उनाव जोङो हाग्राफोरखौ जोङो बासिबावनांगोन जाहाथे बेयाव जोंना बायदि जोंना हाग्रा थायोना जेब्ला जों फोयो अब्ला जों हाग्राफोरा बै माइ जोंना फोना दोननायखौ जोंना देरनायाव जोंना हेंथा होयो बेनिखायनो जों बेखौ मोजाङै बासिनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ गुबुङै फोनांगोन आरो नोंथां जाहाथे जोंना फुंनाय समाव थाब समावनो जों गोबां फुनो हायो बेनि उनावथ' जोंना जेब्ला बेयो देरो देरबाथ' जोंना माइ माइ गायनायनि जोंना समबो जायो आरो नोंथां सम जाब्लाथ' जोङो बेखौ गिबियावनो जों दुब्लि फोथाराव थांनानै बेयाव दै गैयोना गैया बेखौ नायग्रोनांगोन आरो जोंनाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां अखाजोंनो जोंना दैनि बिबाङा गोबां जायो आरो जेराव जोङो माइ आबादनि थाखाय दैनि गोनांथि जायो बेनिखायनो जों दैज्लां बोथोर फ्रावनो गायनाय जायो आरो माइखौ बेनि थाखाय जोङो दै साग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो ट्रेक्टर नङाब्लाथ' जों गोदोनिफ्रायनो जोङो एवबोनाय जों मोसौजोंबो एवनायखौ नुदोंमोन आरो मोसौजोंबो एवो आरो आथिखालावबो साफा सानैया बेनि उनाव जोङो ट्रेक्टरजों जोङो बेखौ खारायग्रा लालांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ खामार होनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो आलिफोरखौ मोजाङै दानग्रा लानांगोन दानखांनानै जोङो बै जोंनाथ' बायदिसिना खांख्राइ गाथा एन्जर बायदिसिना गाराबो थायो आरो नोंथां जेराव जोंना दैफोरा दुब्लि फोथारनिफ्राय बाहेराव गलाङो बेनि थाखायनो जों बे मोजाङै जोङो खोथेना दोननांगोन आरो आलिफोरखौ जोङो मोजाङै होनांगोन जाहाथे बेयाव दैफोरा थायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो गायनो सम जायो अब्ला जों बेखौ मोजाङै फोमोनना लाबावनांगोन आरो बेनि उनाव जोङो मै होनांगोन खायफा खायफाखौथ' जों नुयो बेयाव गायिनि सिगांनो खायफाया गायनायनि सिगांनो हासार बायदिसिनाखौ होयो आरो बेनि उनावसो माइखौ गायो बेनि उनाव जेब्ला माइ गायो जोङो गामिनिनो जोङो आयजोफोरखौ जोङो लाना फैनानै गायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो गामि खाथिनि आइजोफोर बायदिसिना माइ गायग्राफोर हिन्जावसाफोर थायोना बेफोरखौबो लाना फैना गायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेब्ला जोंना गायखांनायनि समा जायो नोंथां अब्ला जोङो बै माइखौ जोङो जोङो जेब्ला बाहाय जोंना माइया जौवो अब्ला जों बेयाव हासार होबावो आरो नोंथां जाहाथे जोंना बिबारा जोंना थाब माने गोजौ जानानै जोंना बिबारा थाब ओंखारो बेनि थाखायनो जोङो हासार होबावो बेनि उनाव जोंना जेब्ला बिबार बारो अब्लाबो जोंना माइ माइनि बै सम जानाय समाव जोंना बायदिसिना जोंना जायो जेरै मोसौफोराबो जोंनि माने दुब्लि फोथाराव हाबफाबाय आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बखौबो मोजाङै नायनो गोनां जायो बेनि उनाव जोंना जेब्ला बिबार बारनानै एसे जि दिन नङाब्ला नैजि दिनसो थानानै जोंना माइफ्रा फिथाइ थायनानै जोंना मोननायखौ नुयो आरो नोंथां जेब्ला बै माइ फिथाइफोरा जोंना मोनो मोनब्लाथ' जोंना नोंथां हानोबो जोंना गोनांथि जाया नोंथां नङाब्ला जोंना बे सेरेम लांनानै जोंना सिरियो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बाय माइया मोननायनि मोनब्लानो नङाब्ला मोन जोङो बारा मोन होनाङा आरो नोंथां सेरेम जाजास से बेनि उनाव जोङो बेखौ हानो थाखायथ' जोंना खासिजोंबो जोङो हानो हायो नङाब्ला जोङो बायदिसिना जोंनाथ' आथिखालाव ओंखारनाय माइ हाग्रा मेसिनजोंबो जोङो हायो आरो नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ बेनि उनाव जों बेखौ हानांगौ आरो नों थां हाखांनानै जों बेखौ बेयावनो खायफाखौ जोङो नुयो बि-बिसोरना दुब्लि फोथारा गोजान जायगाबा बिसोरो बै जायगायावनो माइखौ नानानै बेनिफ्रायनो हानानै बेनि फिथाइखौ न'आव लाना फैयो जेराव बिसोरो बा ख्रि नङाब्ला दुलिफोराव सोना दोनो आरो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलथिं माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो होमब्ला आंनो मेसें बोथोराव नों थाङा माबायदियै आबादखौ गायनाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो ओम न'नि थाखायल' आरो बायदिसिना फाननानै रां मोननो थाखायनो गायनाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ जोंनियाथ' दैजलां बोथोराव थांनाय लोगो लोगोनो मेसें बोथोरा सफैयो मेसें बोथोरावबो जों गोबां ओ आबाद मावनो हायो जेरै बेसर आलु ओ मटर बिलाहि गोबां बायदि बायदि आबाद मावनो हायो ओ नोंथांनो आं दा बेसर आबादनि सायाव एसे फोरमायना होनि जों जों बेसरखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो हाखौ एवग्रोनानै लानांगोन बेनि उनाव जोंङो बेेहाखौ साननैसो फोरा एसे गोरान जाजासे फोराननांगोन।
नंगौ नोंथा नंगौ।
बेनि उनावनो जोंङो बे बेसरखौ ओ मोजांङै फोनानै होयो। बेनि उनाव जोंङो बे बेखर फोखांनायनि उनाव जोंनिया बे फोरा साननैसो थानायनि उनावनो ओ बिलाइ आं बोयो बेनि उनाव जोङो बिलाइ ओंखारबो बिलाइ ओंखारखां नायनि उनावनो जोंनिया ओ बेसरा बिबार ओंखारो जों बे बेसर बिबार खौ ओ बाय ओ मैगंबो जानो हायो
नंगौ नोंथां नंगौ
जोंङो बेसर बिबार ओंखारब्ला जोंङो बेवहाय बायदिसिना मुलिबो होनाय जायो। जाहाथे बेसर बिबारफोरा मोजांङै जायो आरो बेयाव बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरा बेखौ जेबो ओ जेबो खहा खालामा बेनि थाखाय जों मुलिफोरखौ सारना लानाय जायो आरोना नोंथां जोंनिया बे ओ बिबार बिबार ओंखारखांनायनि उनावनो जोंनिया बिबार ओ साननैसो उनाव फिथाइआ ओंखारो ओ जों फिथाइ ओंखारनायावबो ओ फिथाइया गोग्गो जानायनि थाखाय जों बेवहाय बायदिसिना हासार ओ मुलि बाहायो जाहाथे फिथया ओ फिथाइआ ओ थेफा जायालासिनो मोजांङै गोग्गो जायो बेनि ओ बेनि उनाव जोंनिया बे बेसरा साननैसो उनावनो मोनो आरोना नोंथां।
ओ जों बेखरा ओ बेखरखौ बांद्राय मोनो होबब्लाबो जोंनिया ओ बे बेसरा ओ राननानै सिरिलांजोबो ओ आरो जोंनिया राननानै सिरिलांब्ला बेनि फिथाइया हायावनो सिरिजोबना थायो आरो जोंङो बे बेसर बेसरनि फिथाइखौ जोंङो खननानैबो लांनो हाया नालाय जोंनिया बेयो हायाव हाबना थाजोबो बेनि थाखायनो जोंङो एसे ओ ओ बात एसे गोथां गोथाङावनो जों बेखौ ओ नांगौ आरोना नोथां ओ एसेबां गोथांद्रायबो नङा एसेबां गोमोनद्रायबो नङा जोंङो गेजेर समाव नांगौ आरो ओम बेखौ फुखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ थायसे जायगायाव जमा खालामनानै दोनो ओ जाहाथे जों बेखौ ओ मोजांङै मोजां नायो नानो मोनो। बे ओ बेखौ जमा खालामखांनानै जोंङो बेखौ नाखांनानै जोंङो बे ओ बेनि उनाव जोंङो बे बेसर फिथाइखौ बस्थायाव सोना लाना फैनानै जोंङो न'आव लाबोनाय जायो। आरो बेखौ जोंङो फान फानहरनोबो हायो। जोंनिया बेसरा बेसरखौ फानहरब्लाथाय गोबां मुलाम्फा मोनो आरोना जोंङो सेयावनो बेखौ ओ बबा बबा बोथोराव बु ओ बांसिन ओ मुलाम्फा मोननो हायो आरो बबावबा एसे खमबो मोननो हायो। थेवब्लाबो जों बेसरखौ गोबाङानो ओ मुलाम्फा मोननाय खोनायो आरो ना। आरो नुुयोबो बेबायदिनो जोंङो बेसर आबादखौ मावनानै बेबायदि मुलाम्फा मोननो हा थायो आरोना बेनि उनाव जोङो आलु मथरफोरखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखौ ओ एवग्रोनाबो लानाय जायो आरो खायफाया नारा नारायावबो फोनानै होनाय जायो जोङो ओ नारायाव फोनो थाखाय ओ मथरखौ जोंङो बे नारानि जिं जिङाव जों बेवहाय ओ एसे जावफ्लेनानै बेवहाय जोंङो ओ मथरखौ बोना होनाय जायो। जाहाथे जोंनिया मटरा बे नारायाव मान लानानै मोजाङै ओ मोजाङै फिथाइफोरा थायो बेनि थाखाय जोङो ओ बेखौ नारा जिङाव फोनानै होनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो मटरा मा ओ मोजाङै मानलाबा जों बेवहाय मुलिफोरबो होनाय जायो जाहाथे जोंनिया मटर बिफांफोरा मोज मोजाङै ओ मोजाङै ओ फिथाइफोरखौ मोजाङै होनो हायो बेनि थाखायनो जों मुलिफोरखौ होनाय जायो। बेबादिनो जोङो मटरफोरखौ ओ मावनाय जाय जायो आरो जोंनिया मथर आबादा मावनो थाखाय जोबोर गोरलै जायो आरोना बेलेग आफादनिफ्राय बेबायदिनो जोङो मेसें बोथोराव आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो गोबां आबाद मावबावनो हायो। जोंनिया टाइमाबो थौबाय नङा होम नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।